हेलौ औ
ओ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों
ए दा नोंथाङा मा खालामदों ओरैनो अ होमबालाय दसे सम रायज्लायनो सम होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन हागोन
होनबा जों मोनसे आयदा लनानै सावरायनोसै जोङो मा होनो फिथाइ सामथाइ बा मा होनो बोथोर लानानै बोथोर इफोर जिनि फिथाइ सामथायाइखौ लानानै सावरायनोसै खोमा नोंथां
औ औ जायो
औ फिथाइ सामथाइ होनोबाथ' मा होनो जों बुंनो हायो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो मा होनो खायसे फिथाइफोरखौ जों जायोब्ला माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो माने जों मिथिंगानि ओमफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाय आरो जोंनानै गायनानै मोननाय फिथाइ सामथाइ बेफोरो माने जोंनि थाखाय मा होनो जोबोद मोजां आरो देहानि थाखाय मोजां जों फिथाइ सामथाइ बुंनो देहानि थाखाय मोजां होनोब्ला जों ओै जाय दालि आफेल आपेल आंगु गुर नारेंखल लेआउट बेफोर माने जोंनि जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो माने जों जों आरो बेलेग मा होनो बाजारनिफ्राय मोननाय जुस फोर बेफोरखौ लोङोबा माने जोंनि देहाया माने खहा जायो होननानै जों साननांगोन आरो जों जेनेबा मा होनो थाल जुदि जों गरमफोर मोनोबा जों होनो नारेंखलफोरखौ माने न'आवनो थाखायो जिहेतु जोंनिया गो मा होनो बेफोरखौ जों बिनि रोसि फोरखौ लोङोबा आरो मा होनो लेबुफोरखौ लेबुफोराबोथ' न'खर न'खर थाखायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ माने जों बेफोरनिनो इसेमोननानैबा जो रोसि दिहुननानै जों लोंनो हायो आरो। दानियाथ' आरो माने गोबां द्रागन फिथाइ गायनाय बेफोरखौ जों नुसै बेफोरखौ माने जों जायो ब्ला जोंनि देहाया माने थै खमब्ला माने बैफोरखौ जायोब्ला माने जोंनि देहाया एसेबाबो थाजिम मोनो आरो बेनि थाखायनो जों फिथाइ सामथाइखौ जायो आरो नै दाथ' दैज्लां बोथोर जों खान्थाल मोनो थाइजौ मोनो मा होनो लिथुखु मोनो आरो बिदिनो आनार'स मोनो गोबां फिथाइ सामथाइफोर मोनो आरो जों आरो। नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव अबा नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि दा मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनि
औ
थ' बुहुमाव ओ गोबां रोखोम गोबां गुबुन गुबुन रोखोम फिथाइ सामथाइफोर मोननो हायो। नङा होमबा जाय खौ जोङो खेबसेनो ओ दायो सावरायजोबनो हाया।
औ औ हाया।
खिन्थु आङो माने माखासे जि जोङो ओ नुबाय थायोबा जोङो बाहायबाय थायो बा ओ गोरलैयैनो मोननो थांनाय माखासे फिथाइ सामथायफोरखौ बुंनोसै बुहुमाव ओरैबायदि माने माखासे फिथाइफोर दङ'दि बा नों आंबो जों बै फिथाइफोरखौ दासिमबो नुफेराखैनो बा मोनजाफेराखैनो बुंनो हायो नङा होमबा?
औ औ
माने आं माखासे मोनथिनाय जा माने नुबाय ओ थायो बैफोरखौ होनसै जि थु गरम बोथोराव दानि समाव मोनग्रा थाइजौ
औ
जाय थाइजौआव भिटामिन ए आरो सि ओ भिटामिनफोरा माने ओ गोबाङै माने मोननो हायो आरो।
औ औ नंगौ उम।
दङ' जोंहा जिहेथु ओ थालेर
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
थालेदाव जोंहा पटासियाम होननाय मोनसे आ माबाखौ मोननो हायो भिटामिनखौ जाय माने जोंखौ देहायाव माने गोहो गोहो होयो आरोना।
औ
ओमफाय नारें खमला जों नारें खमलाखौ ओ माइ हानाय समाव माने मेसें बोथोराव नभेम्बर डिसेम्बर सोवाव मोनहैनो हायो आरो। जानुवारियाव ओ जाय नारें खमलायाव माने भिटामिन सि थायो।
औ नंगौ नोंथां नांगौ।
ओ बिनिफ्राय दङ' जोंहा दा मोननो थांनाय आनार'स
औ
जाय आनारसआ माने जोंनि देहायाव थानाय जिहुथु उदै सिङाव थानाय नङा होमबा बिखाफोर बिखा बिखलोफोर जाय खौ माने मोजाङै थाजिम थानायाव हेफाजाब होयो। बेहायबो जोङो भिटामिन सिखौ मोननाय मोननाय जायो आरोना। बेनिफ्राय जोंहा दङ आपेल आपेलखौ जोङो जोंनि जायगायावथ' मोना खिन्थु जोङो गुबुन जायगानिफ्राय जाय जायगायाव गुसु बैफोर जायगानिफ्राय जोङो माने लाबोनानै जोङो बैफोरखौ बाहायनाय जायो गोबां हाबायाव बाहायो जानायावबो बाहायो जोङो बेहाय माने माखासे गोबां गोनांथि मोनो आरोना आफेलफोर जायोबा औ बेहाय जोङो एन्टि अ अक्सिडेन्ट होननाय मोनसे माने भिटामिनखौ मोननो हायो आरो ना। ओ बेनिफ्राय जोंहा मुदुफुल जोङो मु मुदुफुलखौ मुदुु मुफुलाबबो माने भिटामिन सिखौ मोनो आरोना।
उम
बेबो माने जोंनि उदै सिङाव थानाय माखासे अंग'फोरनि थाखाय भिटामिन सि आरो भिटामिन ए खौ मोनो आरो उदै सिङाव थानाय बा देहायाव थानाय थानाय माखासे अंग'फोरनि थाखाय जोबोद मोजां जाय आंगुराबो जोङो एन्टि अक्सिडेट होननाय भिटामिन खौ मोनो ओ बेबो माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आंगुराव माने गोबां माने मोननाय जायो आरोना। जिहेतु जोंहा बुंदों लिसु लिसुआ माने गोदै गोदै आरो जोबोद बिदै गोनां बे जोंहा भिटामिन सिखौ मोननो हायो। बेनिफ्राय जोङो तोरबुज नङा होमबा जों तुर- तुरबुस गरम बोथोर समाव जायो नङा होमबा
औ।
जायाव माने बिदै बिदै गोबां थायो।
औ।
बिदै आ बिदैया माने गोबां गोदै आरोना बेहाय
औ।
बिनिफ्राय नोंथाङानो बुंदोंमोन नारेंखल
औ।
जेराव माने गोबां बिदै बा नालेंखर बिदै बुंनो हायो जों जायखौ जोङो लोङो मा माने देहायाव माने गुसु मोनो आरो ना
उम
औ बे आरो ना बेफोर माने फिथाइ सामथाइफ्रा जोंनि जिउआव जोबोद गोहोम खोख्लैयो माने जों बेफोरखौ जाबाय थायोबा जोंहा देहायावबो माखासे बेमार आजारफ्रा जाया आरोना जायफोर जोङो मुलिफोर बानायनो बैफोर मुलिफोरखौबो जोङो माने मुलिफोराव थानाय माखासे बुस्थुफोरा माने मुलिखौनो जोङो फिथाइ सामथायाइनिफ्रायनो एसे बानायनाय जाखा थायो आर ना माखासे फिथाइ माने मुलिफोरखौ जाय माने देहायाव माखासे बेमार आजार जायोब्ला मदद होयो। जेरावथ' जोंङो भिटामिन सि भिटामिन ए गैयाब्ला जोंङो माने मुलिफोरखौ जानायनिखाय सोलायो जों फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्ला मोजां आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
बेनिफ्रायनोबो जों आरो गोबां माने फिथाइ सामथाइ मोननो हागौ। दानि समावनोथ' जों मोननाय थाइगिर मोनो आनारस मोनो खान्थाल मोनो।
औ।
लिसु मोनो लिरख' मोनो नंङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ दाथ' नै बोथोर बोथोर नालाय थाइजौ खानथालनि बेफोरखौनो मोनो आरो दा आरो आनारसफोराबो दा दानरसनि बोथोर नालाय बेफोरखौनो मोनो आरो दैज्ल दैज्ल माने बोथोर बोथोर लाना बोथोरसो नालाय बेफोरबो म लेबुफोरालाय माने बेफोरो बोथोर फसालाय आरो माने मा होनो दा दैज्लां मा होनो बांसिन मोनो खिन्थु माबायाव एसे खम जाहैयो आरो इन्जिनियार अबेबा बोथोर लानानै मा होनो दानिथ' थाइजौफोरखौथ' मानिे बाजारफ्राव मान मोनो जाखायो माने बिनो गामि ओनसो मोन मान बाजाराव मान थिनानै बेफोरखौनो मान लानानैनाय जों मोननो हायो आरो
औ बुंनो थांङोबा जोंङो आनारसखौ जोंङो मोननो थांङो होनजायो। खिन्थु जाय नोगोर ओनसोलाव थायो बैफोर माने गोरलैैयैनो मोननो हाया आरो फिथाइ सामथाइफोरखौ ओ जाय माने जों नुनो मोना बर' न'खरफ्राव थानाय मानसिफोरानो गावसिनि बारि बागाननिफ्राय लांनानै बेफोरखौ फानहयो नङा होमबा
औ औ नंगौ
खान्थालाबो गो गोबां रोखोमनि दंङो जों बुंस' हाया
औ नंगौ नंगौ नङा नोंथां नंगौ
औ दा बिनिफ्राय जिथु दाया दा दा औ दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथायफोरखौ जों थाखायनो गोदै बुस्थु बुंनो हायो थाइजौ खान्थालानो आनारसानो जा बिनिनिफ्राय जेब्ला मेसें बोथोर फैगोन जेब्ला बोथोरा गरम जागोन
औ
गोगो बांसिन मोनो आरो जेराव जोंहा जलफि दङ खामब्रेङा द' बैफोर गोखै बुस्थु
औ
मेसें बोथोराव बांसिननो हालोना माने गोखै बुस्थु जेसेबां बुहुमोन बेसेबां गोखै फिथाइ सामथाय दङो बैफोरखौनो माने बे समाव जोङो गोरलैयै मोननो हागोन आरो नोङा होमबा नोंथां नोंथांनि सावरायनायखौ एसे दोनथसै नामा
खोनादों ना हेलौ